औ खोनादों।
औ फ्रि दङ ना नोंथाङा
औ फ्रियानो
औ औ नोंथाङा फ्रि दङबा ओ हाबानि बागै सावरायजागोन नामा
सावराय जागोन दे हाबानि बागै।
जोंनाथ ओ जेनेब बा। हाबा होननानै बुङोबा। ओ गुबैयैनो जेनेबा हाबाया जाबाय मोनसे समाजनि खान्थि दा ओ सासे ओ मोनसे समाजाव। थानानै माने ओ हौवा आरो हिन्जावसाया हाबा जानाय जायो बेनि गेजेरजोंनो माने मोनसे फोलेरखौ बारायलांनाय जायो आरोना। बेनि उनाव जोंङो। हाबाखौ बुङोबा मोन द' रोखोमनि मोननाय जायो जेनेबा बेओ हाबा गोलाव हाबा गु सुं दोनथारनाय हाबा दंखा हाबनाय हाबा बेनि उनाव ओ आरो गोबां माने मोनबोयो आरोना। बेफोरनि गे जेरावनो जोंना जेनेबा हाथासुनि हाबाखौ ओ गोबाङै बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेनेबा हाथासुनि हा बा होनोबाथ ओ जेने ओ बेयाव हाथानि बाहायनायखौ नुनाय जायो बेनि उनाव गाम्बारि खफ्लायनाय खामफ्लायनि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना गोदो आथिखालाव बे गाम्बारि खामफ्लायनि आरो हाथानि बाहायनाया ओ गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। बेनि उनाव ओ। बे गाम जेनेबा गाम्बारि खामफ्लायनि सोलायै जोंनि जायगायावथ बुंनो थाङोब्ला ओ बस्थाफोरखौसो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना। बेनि उनाव आरो। ओ हाथानि सोलायै बै गामलाफोरखौसो गामला हो गामलाजे दङ सिनाय नोंथाङा बुजिदों दा बेखौसो बाहायनाय जायो। जोंनाव माने ओ बेनि उनाव आरो अनला बेयाव थ' ओ हाथासुनि हाबायाव बुंनो थाङो ब्ला गुबै मैगङा ओ अनलायानो जायो अनलाजों दाउजों। बेनि उनाव बे अनलाखौ जोंना माने बाहायनायखौ माने गोबां खम नुनो मोननाय जायो आरोना। ओ बेनि उनाव ओ हाबा गोलावखौथ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो खौ नायनो थांनाय जायो। बिनि उनाव ओ। हिनजावसानि न'निफ्रायबो हौवासानि न'आव नायनो थांनाय जायो बे आ आरो बेफोरबायदिनो सासे हौवा सासे हिनजावसाजों बा नखरा गासैबो मिलायलायनायनि उनाव हाबानि थारिख लानाय जायो। बेनि उनावसो माने हाब बानि ओ नेमखान्थिफोरा सोलियो आरो ना। बेनिउनाव ओ बे। फोर हाबा गोलावनि खान्थि होननानै। बुङोब्ला गोदोनि ने गोदोनि बादिब्लाथ आसान सांखा माबानाय दंमोन ना बै ओ आसान सांखा आलायनानै गारबोनाय बेनि उनाव जौ जौ बथल आलायनानै ओ आलायनानै गारबोनाय जायोमोन बेनि ओ बेनिफ्राय बेफोरबायदि माने बाहायनाया जोंनाव गैया बे आजौ आलायना दोनायखौ माने सातदिननि गेजेराव फिरायनानै हैनांगौ फिरायनानै हैयाब्ला माने बे हिनजावसाखौ माने बै हौवासानो हरगोन होननानै मानिनाय जायो आरो। जुदि बे नों सातदिननि सातदिननि गेजेरावनो जुदि फिरायनानै फैयो अब्लानो हिन्जावसाखौ हर माने अह फिरायाब्ला हिन्जावसाखौ हरो हरगोन होननानै मानिना लानाय जायो आरोना नोंथाङा औ औ दे बुंलाय नोंथां।
बेफोर गोदोनि समाव जायोमोन आरो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
ओमफ्राय उम
औ दे बुंलाय नोंथां।
माने मा होनना बुङो ओइ गोदोनि समाव बांसिन हाथासुनिया जायोमोन आरोना?
औ नंगौ। औ नंगौ।
ओमफ्राय दास समाव माबायदि जायो?
ओ माने ओ जाबाबो माने गोबां सोलायनायखौ हाबा गोलावनि नेमखौसो माने जोंनियाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ।
बेनिफ्राय ओ नोंथांमोननिथिं माबादि खान्थि हाबाखौ खालामनाय जायो जेनेबा हाथासुनि हाबा ना हाबा गोलाव?
ओ बे हाथासुनि आरो हाबा गोलाव बे मोननैनि गेजेराव माने जायफोरा जाबायदि हायो। माने बेबादि खौ खालामनायखौ बांसिन नुयो आरो। ओमफ्राय दानि समावबो खायसे से दोनखारलांनाय हाबाफोरखौबो नुनो मोन्दों आरो। माने बेथ' गो गोदोनि समाव बांसिन जायोमोन। दोनखारलांनाय हाबाया ओमफ्राय सम बे दोनखालांनाय हाबाफोरा जाबाय थायो आरो गेजेर गेजेरहाय। सोरबा। माने बेफोरनि गुबै जाहोनफोरा मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला बे न'खरजों आरो बै सासे न'खरजों गोरोबलाय फोरनि थाखायनो जायो खोमा होननानै सानो आरो आं। जायनि जाहोनाव जायफोरहा माने हाबानि रादाय खानानै दोननाय बा बुंखानाय बे सानैनि गेजेराव राय्लायनाय बेफोर खौ बिसोरो माने एंगारलायनो हायै बा नागारलायनो हायै बा बाथ्रा होनायखौ लाखिनायनि थाखायनो बैफोर माने दोनखारलायनानै हाबा जानायफोरा जायो खोमा होननानै सानो आरो आं नोंथां ओमफ्राय बेबायदि दोनखारलांनाय हाबा फुरा जोंनाव जायो सम सम ओमफ्राय हाथासुनि हाबाफोर बेफोरबो जायो लोगोसे हाबा गोलावबो जायो आं हाबा गोलाव खौ नुदों होनबाथाय बैफोर मानसिफोरनियाव नुदों जायफोरा माने एसे सोलोंथाइजों लोगोसे जिउआव माबा मोनसे से मोजां खामानि मावनानै लानायजों लोगोसे गावखौ गसंथानो हानाय बेफोरबायदि सुबुंफोरा बै हाबा गोलावखौ खालामनाय बायदि मोनो आरो आं
औ औ
उम
औ दे बुंनायसाय
जाय फोर खायसे आरो ओरैबायदि जायफोरा बैसोआव एसे माने जाबाय जायफोरा हाबा जानायनि बैसोखौ बारबाय खायसेया लाजि गिनानै माने थानाय दङ ना बैसोर बायदि मानसिफोरा मा खालामो हा ताथासुनि हाबाखौ खालामो आरो जोंथिंजाय माने हाबा जानोबो बैसि जाबायमोन ना नाथाय हाबाखौ जायासै ओमफ्राय समाबो फैबाय हाबा जास्लाबनो हायियाव माने गामिनिजों बा सुबुंनि नोजोराव गोलैगोन नालाय ओंखायनो आन्दो आन्दो हिसाबै खुंनोसै होननानै खायसेया हा तासुनि हाबाखौ खुङो आरो नोंथां
औ औ औ बेनिफ्राय बे बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव माने हाबायाव माने थालिर बिलाइफोरखौसो पेन्देल बा माने पेन्देलफोरखौ होनाय जायोमोन आरो ना थालिर बिलाइफोरखौसो सोंनानै बेनिफ्राय थालिर बिफांजों जो पेन्देल बानायनाय जायो होननायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना
औ मिथिगौ गोदोनि समाव नुदोंमोन आङो
औ माने बेफोरबोथ' जोंनि गेजेराव सोलायनाय फैबाय
बेनि सोलायै दा गोबां माने गुबुन गुबुन माने गावनि गोसो बादिनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरोना
औ नंगौ
औ बेनिफ्राय औ दे बुंलाय नोंथां
गोदोथ' आं लाइजों लाइ थालिर थालिरनि बिखंजों माने ओंखामबो होयोमोन आरो हाबायाव फैनाय गासैबो सुबुंफोरनो बे ओ दिस बायदिसिना गैयामोन नालाय
उय
आरो बे ओंखाम जानाय टेबोलखौबो माने थालिरनि थालिर दंफांनि खुन्था लागायनानै ओमफ्राय ओ थक्था बहायनानै होयोमोन आरो
औ औ
ओ बेखौनो मोनसे टेबोल बायदि बाहायोमोन आरो गोदोनि समावहाय ओमफ्राय थालिर बिलाइनि बिखुङाव हायो ओंखाम होयोमोन आरो
औ औ माने बेफोर औ बे बेफोरबादि माने बाहायनायनि गेजेरजों बुंनो थांङोब्ला माने बेमार आजारबो जाया होननानै बुंनाय खोनायो आरो ना माने जाया आरो ना ओ माने बेखानो बे डिस बायदि बाहायनायनि गेजेरजों बेमार आजारबो जायो होननानै मिथिनो मोनो
नंगौ थारैनो बे बेफोरो मोनसे मोनसे माने प्लास्टिक महराव गोलैयो नालाय जायफोरनि थाखाय बेफोर गिलिलांङा
औ
उम
बेनिफ्राय ओ गोदोनि दिनाव आरो बैराथियाबो साब्रै दंमोन हाबा जानाय सानै आरो हाबा जायो सानै बेफोर थानायखौबो नुनो मोनो बेनिफ्राय आरो बारलाम म्फा जे दंमोन ना गोदोनि दिनाव बे बारलाम्फाया माने अमा खोबथां लानानै बै हिन्जावसा आरो हौवासाखौ जेबोला ओ माने हाबा लानो थाखाय गिदिंहैयोना बेयाव माने अमा खबथा माने अमा खर'खौ लानानै बारुलामफाया उन उन मोसाफाबाय थायो आरोना
औ
बेेहाय ओ आरो खोनानो मोनो गोदोनि दिनाव माबा हाथरबो बानाय जायोमोन होननाय खोनानो मोनो आरोना
औ दा दानि समाव दानि समाव नुनाय खायसे हाबायाव बेरखांनाय बैराथिफोरनि माबाफोरखौ सावगारिफोरखौ एसे बुंनानै हो हायोबा नोंथाङा माबायदि जाखो गोदोनिजों आरो दानि
दानिखौसो आं बुंबाय नों माने ओं। साब्रै थायोमोन होननानै माने आथिखालाव जों सानै बैराथि थानायखौसो नुनो मोननाय जायो आरोना गोदो बैराथिफोरा गुबैयै बुंनो थाङोब्ला ओं माने ओं गयखौ बिसोरनो गिबियै खावग्रोयो आरो बिनि उनाव गिबियै खावनानै माने गासैनोबो रायजो राजानोबा राननानै होनाय जानाय माने होनाय जायो आरोना।
औ।
बेनिफ्राय बे बैराथि बैराथिनि माने जंखाय बेफोरनि गेजेरजों जंखायनाय खुगा मेथाइफोरबो मोननो हायो जोंनि गेजेराव।
औ।
दा आमफ्राय जेनेबा हाबा बा। हाबायाव हिनजाव गोदान लायनो थांनाय ओमफ्राय बेफोराव जानाय खायसे नेमखान्थिफोर दङ नामा नोंथां।
हिनजाव लायनो थांनाय।
औ हिनजाव गोदान लायनो थांनाया।
हिनजाव गोदान लायनो थांनायाव माने गुबैयैथ' बैराथिखौ गिबियैनो हेगार हरग्रोननाय जायो। माने बैराथिनि लोगो लोगो आरो सानैसो माने मानसिफोर थांफानाय जाफाखायो लोगोआव। माने जेन'खा बुंनो थाङोबा बार' लाम्फा जे बुंङो। बे बार'लाम्फाया माने दानिया बिबान बाननानै लाङो आरोना। बिबान बानायाव बे बार' माने थिंख्लि मोनसेयाव जोंना थिंख्लि एलना थाङो आरोना थिंख्लियाव बेयाव सिनि साफात ओरै सोनाय थायो। बिनि उनाव। मोननै थिख्लिं थायो मोन मा थायो आं बेखौ मिथिया आरोना आरो लोगोआव गय लांफानाय जायो। बेेफोर बायदिखौ मोनो आं बेनि उनाव बिसोर ओ जेब्ला माने हिनजावखौ ओ लाबोनोसै जासियो जा माने लाबोनो सम जायोना अब्ला माने बिसोर फैग्रोयो बैराथिफोरा फैग्रोनानै माने बै आरो हौवासाया जेनेबा हौवा गोदाना आरो जोंना हौवाखौ माने हिनजावसा माने हिनजाव गोदानखौ लायनो थाङो आरोना।
ओम।
थांनायावनो माने गोबां मानसिफोर थांफानायाव बे बेसरबो लानानै थांफानायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ बे बेसरखौ लांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माबाफोर जागोन नामा बैसिनियाव थांनानै बेफोरबायदिनि थाखाय लांनाय जायो आरोना नोंथां?
औ औ नंगौ।
ओम ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे बे थिंख्लि जे लांफायो बेवहाय मोनसेयाव गाइखेर दाखा थायो नामा?
औ औ नंगौदां नोंथां।
गाइखेर दाखा गाइखेर थाखा दङ बायदि थायो बायदि मोनदों आरो आङो।
औ औ औ।
अ जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां औ।
समाबो जाबाय।
औ।
बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां ओं दे गोजोननाय थाबाय ओं।